औ हेल'
मा खालामगासिनो नोंथां
नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं दायो
औ होनबा नोंथाङा दायो ओरैनो फ्रि दङना दसे होमबा सावरायलायनो थाखाय सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे होमबा नोंथां जोङो बर'फोरनिनो नै बायदिसिना ओंख्रि नगिरनानै जानायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां मैगं जोंनो जे हाग्राफोराव जोङो मैगं नायगिरनानै जायो बै मैगंफोरनि बागैनो जोङो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो
औ औ होमबा आङो गिबियावनो आं एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै नोंथां
औ दे नोंथां दे
जोङोथ' गोबां माने बेबायदिनो हाग्राफोराव नायगिरनानै मोननाय मैगंफोरखौ जोङो जोबोद गोथाव मोनो होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो बेबायदियैनो जोङो बायदिसिना जोङो हाजो हाग्राफोराव जोङो थांनानै माखासे रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो लायनानै जाफैयो आरो बैफोराव लायनानै जाफैजानाय मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै उ खारौ खान्दाइ बिबार ओं ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ मा होनो खिबि बेन्दों दिंखि खिया बेनि उनाव लाफा सायख' खुंखा बेनि उनाव जों थास' सिब्रु ओमफ्राय आरो खेरा दाफिनि एबा जोङो बेखौ बाथिगालदाब होननानैबो जोङो मिथियो।
औ
नोंथां बेबायदिनो आरोबाव माने गोबां माखासे दङ जेरै ओ अन्थाइ बाजाब बेबायदिनो आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो मा खालामो जोङो नायगिरनानै लाबोनानै जोङो जाफैयो जोङो थास'खो जोङो जायो होनबा जोङो थास'खौ जोङो थास'नि मोनफ्रोमबो बाहाखौनो जोङो लाबोनानै जाफैयो आरो जोङो गारनाय थाङा माने थास' नि मोनफ्रोम बाहागो दा जोङो ओ जेरै जोङो बिथ' थास'नि बिसुं बाथोन थास' देन्थाखौबो जोङो जायो लाबोनानै जोङो माखासे समाव जोङो नाफोरजों संनानै जायो बा ना नाफामफोरजोंबो जोङो संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेनि उनाव जोङो थास' आइथिं मोनो बे थास' आइथिंखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव थास' आइथिं आरो बिबारखौ जोङो बांसिन मोननो हायो बेबायदिनो जोङो थास' बिबारखौ लाबोनानै संनानै जायो बा एवनानै जायो। थास' आइथिंखोबो जोङो जाफैयो बिनि उनाव ओ मेसें बोथोराव जोङो बै बिफाङा थैयोब्ला बा बेदर थाङोब्ला बिनि सिंनि थारुन एबा जों बेदरखौबो जाफैयो आरो नोंथां माने जोबोद गोथाव जायो नाफोरजों जायोब्ला जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो न'वाव मोननाय बा न'वाव जोङो ओ गायजानाय थारुननिख्रुइबो माने बै हाग्रानि बे थास' बेदरा साबसिन माने थावसिन जों मोनजायो आरो बेबायदि
औ
बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जोङो सिब्रु सिब्रुआबो जों माने जोबोद गोथाव जानो बियो जों बिनि गोरलै गोरलै ओ बिनि बिलाइ बाथ' बिथ'खौ जों लाबोनानै ओ बेदरफोरजों एवना जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनजायो आरो बेनि उनाव जोङो बिबारखौबो जों जाफैयो। बिबारखौ जोङो ओ गोथां गोथां जुदि अनला ओंख्रियाव जुदि गारसननानै होयोब्ला माने रिमोनला मोदोमफ्रुनो बिराद मोनसे गोथाव ओ जाहोयो आरो बे बिबारा थास' सिब्रु बिबारा ओमफ्राय जोङो बेखौ फोराननानैबो जाजायो नोंथां फोराननानै जोङो बेखौ दोनोब्ला दोननानै उनावहाय जेब्ला जोङो अनला ओंख्रिफोर जायोबा बे अनला ओंख्रिखौ गारस'नानै होनांगौ आरो औ ओमब्ला बो माने बिराद मोजां मोदोमफ्रु गोथाव जायो। बेबायदिफोरखौ जायो आरो जोङो। बेबायदि माने गोबां ओंख्रिफोरखौनो जोङो नायगिरनानै जायो होननांगोन।
औ
जेरै ओमफाय आरो जोङो बे फुंखाफोरखौ जोङो गाहायैथ' बै बैसागोनि समाव जों जाय समाव गोखा गोखै जायो बै सम बैयाव जोङो फुंखाखौ गुबैयै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने ओरैनो समाव जोङो मोननो थाङा बेखौ मानोना बिनि बिलाइ गोरलै गोरलै रोदोमनायानो बै बैसागो समावसो ओ अखा हाजेननायजों माने दै मोननानै बियो गोरलै गोरलै रोदोमो आरो अब्लानो जोङो बै बैसागु समनि गोखा गोखै जानायाव जोङो बेखौ जायो ओमफ्राय जोङो दै दिंखियाखौथ' जोङो खाथि खालायावनो मोनखायो जोङो न'नि खाथि बबेबा दखरसे एसे हाग्रा थायोब्ला बैफोरावनो जोङो दिंखियाफोरखौ मोनलाबायो दिंखियाबो जोङो मोननै रोखोमनि मोननो मोनो नोंथां बेखौ
औ
नोंथां जाफेरदोंना जाफेराखै मिथिया खिन्थु आं माने मोननै रोखोमनि दिंखियाखौबो जाहोफेरबाय आरो मोनसेया जाबाय बे दिंखिया बेखौ मा होनोमोनथाय बे बे ओरैनो सरासनस्रा दिंखिया आरो ना ओमफ्राय मोनसेया दिंखिया नायदाव होनो बे दिंखिया नायदावआ एसे गोरा गोरा जायो आरो ना ओमफ्राय बे दिंखिया खिया नाय दाउखौ जोङो ओंख्रि संना जायोब्लाबो जोबोद गोथाव मोनजायो एसे बिदै होनानै
औ
ओंख्रि संनांगौ माने गोथाव जायो आरो बेबायदि खालामनानैबो जोङो जायो माने बे दिंखिया नायदाबखौ ओमफ्राय जोङो बे दिंखिया सरासनस्रा बे दिंखियाखौथ' जोङो गोदानसे जायो भाजि फ्राय एवनानै बा मालाबा समाव जों दाउदै होनानै बेफोरबायदि खालामनासो जायो नङा होमबा नोंथां औ मा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो दे नोंथाङा मा माबा बेबायदि मा मा हाग्रानि मैगंफोरखौ नायगिरनानै जाफेरखोबा नायगिरनानै जानाय नुनो मोनो
औ औ जागोन नोंथां जागोन अब्ला बेफोरबायदि हाग्रानि मैंगं होनोब्लााथ' जोंनि गामि एरिायाव गोबा नङा होमबा
नोंगौ
नोंथाङानो मा माने बुं खालामजोब्बायानोफ्राय दा बेफोरबायदिनो जोंनियाव बारिफ्राव मोननाय होनोबा अ बारिनि बाबो जों गायालाबासेनो मोन्नाय नङा होमबा? गावसिनि हाग्रानि बुङो बेबायदिनो गोबां दङ जेरै लाफा सायख' निफ्राय लानानै जों खायला नै दाथ' ओ दैज्लां बोथोर खायलाफोर जों मोनो खांख्रि खरला आरो बायदिसिना जोङो खांख्रिखरला खायलाफोरफोरखौ जों नाफोरजों जानो बिराद मोजां मैदा ओ दैज्लां बोथोर हिसाबैहाय। आ ना गोरलै गोरलै मोनो जोङो बेफोरजों जों खायलाफोरखौ बाथोन जायो। ओरैनो एवनानै जायो सरासनफ्रा थास'खौ नोंथाङा बुंलांबाय ओ जेरै मा होनो बेखौ ओ अनथाइ बाजाबफोरखौबो जोङो खुसिनै दाथ' दैज्लांबोथ' खुसिया मोनो खुसियाफोरजों जानो बिराद गोथाव। नङा होमबा? अनथाइ अन्थाइ बाजाब होनोबा जोङो इस्पेसियेलि खुसियााजों बांसिन जायो जोंनिया।
औ।
खुसिया बेदरजोंहाय जेरै ओ नोरसिं नोरसिं ओ बिलाइ नोरसिं बिलाइखौबो जोङो दाउफोरजों फुदुंनानै जायो माने जोबोद गोथाव नाफोरजोंबो फुदुंनानै जों जायो। बा जों खांख्राइफोरजोंबो फुदुंनानै जायो। थि बेबायदिनो जिहेतु दिंखिया सिब्रु इफोरखौहाय जोंनिया माने बारिफ्राव फ्राव मोनलाबाया ओरैनो जों थाङो जोंना ओ हाजो खाथि नालाय। जों हाजो हाजोआव थांनानै गोबां माने बेबायदिनो मैगं थाइगं बुथुमनानै लाबोनाय जायो आरो जों जुदि जानो लुुबैयोबा जों हाजोआव थाङो बिदिनो हाजोनि माखासे मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाब बोयो आरो जेरै दिंखिया दिंखियाफोरबो जों हाजोआव नागिरनो बिराद मोजां आरो एफोर ओंख्रिफोरा जाहैबाय जोंना रासायनारि हासारजों बा मा होनो हाजोनि बायदिसिना एफोरबायदि दंफां लाइफांनि बिलाइ सिरिनानै जानाय ओ हासारफोरजों देरनाय मैगं बेफोरो बिनि थ जेबो बेयावहाय रासायनारि हासारनि जेबो माने इफेक्ट गैया।
औ।
ओ ओ दिंखियाफोरखौ जोङो हाजोआव नागिरनो बिराद मोजां जेराव दै खाथि खाथि बेफोरावहाय जों दिंखिया बिराद मोनो। बेबायदिनो जोङो दिखायाखौ जोङो हाजोआव थांनानै खाहैयो बेबायदिनो दै खाथि खाथि सिब्रु सिब्रुखौबो बिराद मोनो हाजोआव थाङोबा। आरो इफोर दं इफोरो माने सिब्रु आरो दिंखिया देरनायाव माने सम नाङा ए जिहेथु बेखौ खनसे खानानै फैयोबा आरो नेक्स्ट साननै सानाम थानानैनो नों जुदि थांफिनोबा बे जायगायावनो आरो इफोर इफोरखौ माने मोननो थांफिनो आरो बेबायदि माने खोब थाबैनो खिलिफिनग्रा माने मैगं बिफोरो जिहेथु बेबायदिनो गोबां मोननो हायो जोंना हाजोआवहाय जेरै होनो जोङो मा होनो दाव फेन्दा सिगाङाव फार्स्ट थानजेननायावहाय आङो आसुरित मोनदों आरो ना हाजोआव थांबाय जों लोगोफोरजोंहाय जेनेबा लोगोफोरजों थांनानै बेबायदिनो माखासे ओ आंथ' मिथिफेरामोन जिहेथु दिंखिया आरो सिब्रुखौहाय आं मिथियो आरो।
औ
बेबायदिनो बुंबाय ओ लोगोफोरा आरो जे अ ओ बोरमा हान्थु दाउ फेन्दा साम' लावथि माने इफोर ओंख्रिनि नामखौ बुंबाय आरो आं सानबाय हाब हाजो सिङावहाय बोरै ओ मा होनो बोरमा हान्थुखौ बोरै मोननांगौ जाखो दा फेन्दाफोरखौ बोरै मोननांगौ जाखो माने फार्स्ट साननायाव आं बेफोरबायदि सानदोंमोन आरोना जिहेथु मिथिफेरामोन आङो जिहेथु उनाव मिनथिबाय माने उनाव नु बाय आंबो खानो मोनबाय बेफोर मैगंफोरखौहाय जानो थाखाय माने बिराद गोथाव जेरै दाव फेन्दाफ्रा ओ मा होनो बोरमा हानथु
औ
बोरमा हान्थुफ्राथ' माने जिखुनु मैगङाव होदेर होदेरफनानै जाग्रा बिराद मोजां माने
नोंगौ‌ नोंथां
बिदिनो जोंना हाजोनि मैथा
औ
हाजोनि मैथाफोरबो मोननो हायो आरो जों बेबायदिनो मा होनो हाजोनि थास' हाजोनि थास'आथ' माने जिहेतु जोंना न'नि थास'वा अबेबा अबेबा बा मानो नङा होमबा
औ नंगौ
हाजोनि थास'आ माने ओरैबायदि जिहेतु बेयाव माने माननाय होननाय गैया माने माना आरो ओरैबायदि गोथाव जानो थाखाय माने टेसआ बेलेग जायो एसे हाजोनिहाय आरो बेबायदिनो जोंनि ओ हाजोनि थालिर जिहेतु हाजोनि थालिरनि बिबार
नोंगौं
हाजो थालिर हाजोनि थालिरदों मैखुन होनो जायखौ जोङो बेखौहाय जों बांसिन आरो स्पेसियेलि बेखौ बांसिन जाखायोनो फ्राय माने बायनानैबो बेखौनो बां नजायो
हाजोनि थालिरनि मैखुन होनोबा माने बयबो नागिरो आरो जिहेतु हाजोफ्राव जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो जों बेफोरखौनो माने नागिरनानै लायनानै जाफैयो आरो जों हाजोनिफ्रायहाय जिहेथु जि हाजोआव मोननाय मैगं नोंथाङानो माखासे बुलांखाजोबबाय नङा ओमबा नोंथां जितु आंबो हाजोआव जितु जोंना मोनो बा बारिफोराव मोननायखौ एसे बुंबाय जिहेतु अब्ला जोंना टाइमाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां होमबा जों बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा ना औ नोंथां